अ। हेल' नोंथां।
औ खोनादों ने?
औ औ औ। औ औ खोनादों नोंथां।
होम होम होम। दा बर'फोरनि औ औ औ दे औ दे नोंथां दे दा मानि सायाव ओ सावरायलायनो?
औ औ जायो। दा नोंथाङानो फोरमायदो नामा मानि सायाव सावरायनो।
अ बर'फोरनि ओ रांखावरिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा? दा गोदोनि बर'फोरनि रांखावरि आरो आथ थिखालनि बर'फोरनि जि थासारि बिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै।
औ औ औ जायो नोंथां।
ओम दा ओ बर' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरा ओ गोदो सिगां समनिफ्रायनो जोंनि आसाम हादरसायाव माने गोजोरै थाबो थाबो दों आरो ना दा बर'फोरा सिगाङाव राज दा रायजोबो दङमोन एक्सट्रा ओ राजाबो दङमोन जेरै जोङो राजा होननानै बुङोब्ला राजा इरागदआव बेखौ मोनथियोमोन नङा होमबा? दा बिदिनो गोबां गोहो गोरा गोरा ओ ओबर' सुबुंफोरा ओ गोदोहाय दङमोन आरो। माने जायफोरा गुबुन गुबुन हारिफोरजोंबो माने ओ थामोनथानि थाखाय दावहा नांबोनो गोनां जाबोदोंमोन।
औ औ।
दा ओ सिगां जारिमिनखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर'फ्रा ओ तीब्बेतनिफ्राय जोंनि ओ आसाम फारसे फैदोंमोन होननानै ओ मिथ थिनो मोननाय जायो दा आ बर' राज्योया जिडाइनजौ नैजिड' इं मायथाइयाव एन्याडाबु मोनसे गोरोबथा जानाय जादोंमोन नङा ओम्बा ओ बृ टिश फोरनि ब्रिटिश से इयानडाबु गोरोबथा जानाय जादोंमोन दा बे गोरोबथानि मथे माने ओ जायफोर राजाफोरहा माने ओ फिसा फिसौफोर गैयामोन माने उन मोनगिरि गैया राजाया माने ओ राजाया थैखांनायनि उनावनो माने बिनि रायजोआ माने ब्रिटिसफोरनि आखाइ सिङाव ब्रिटिशफोरनि आथिं सिङाव थांनाय बेबायदि मोनसे रुल दंमोन आरोना ब्रिटिसफोरा गोदो माने ब्रिटिशफोरनियाबो मोनसे मानै आइदिया दा माने ओ सोबख'नानै जानायसो आरो माने दा बेबायदिनो जोङो बेस आरो ओ ओम जिडाइनजौ जोंनि बर' रायजोखौबो माने गावसोरनि आथिं सिङाव लांदोंमोन नङा होम दा राजा दाउआ बुथार जाखांनायनि उनाव दा ओ गोदोनि ओ बर'फोरनि थाथाइ आरो दानि बर'फोरनि थाथाइ गोदोथ' बर'फ्रा मा होनदों ओ सिगां टाउन सह'राव थायामोन आरो बर'फ्रा नङा होमबा माने ओ जि जायगायाव माने कमिनिकेसन थांलाय फैलाय गारि मथर थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेबायदि जायगायाव बर'फ्रा थानो सुखुवामोन माने
औ औ औ औ
ओ गोदो पुलिस मिलिटारिफोराबो अयथासार खालामथारोमोन नालाय बर'फोरखौ बेखायनो मा जायोमोन ओ लामा खाथि खाथिनि हाफोरखौ गारनानै बर'फ्रा माने निजोम जायगा माने हाग्रा सिं सिङाव ओ जायगा नागिरनानै थाहैयोमोनआरो बेबायदिनो माने ओ दानि थासारि जे ओ हादान खाथि खाथि थाहैनाय बेबायदि थासारिया फैदों होननानै आङो सानो हुम दा गोदोथ' जोंनि बर'फोरनि रांखावरिया रां रांखान्थियारि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन नङा होमबा ओ दा सिगाङाव जोङो जौ जुवाजोंनो गफबनानै थाबोदोंमोन नङा होमबा होनदा जि आबाद मावोमोन आबाद मावब्लाबो जोङो-ओ बेखौ रांखावरि आरजिनो थाखाय आबादफोरखौ मावनाय जायामोन ओ जि दिनै मा नांगौ दिनै जोङो जानो उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखायल' जोङो आबादफोरखौ मावनानै दिहुननानै लानाय जायोमोन आरो नङा होमबा उम दा सिगाङावथ' बर'फोरा माने ओ बेफार फालांगियावबोथ' गैखायामोन माने दखान सहरफोरखौबोथ' जोङो होनो रोङामोन जि दखान होयोमोन होननानै बुङोबा फिथा माने फिथा आरो साहा गला फिसा बेफोर बायदि दखानफोरखौल' बर'फोरखौ होनाय नुनो मोननाय जायोमोनआरो
औ औ
नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बर'फोरखौबो गोबां गिदिर गिदिर दखानफोर दखान गला माने बिजनेसनि लामायाव माने बर'फोरखौबो जोबोद जौगानाय माने दावगाबोनाय नुनो मोननाय जादों नङा होमबा ओ टाउन सहरफोराव गिदिर गिदिर दखानफोरनि बिलदिंफोरनि ओ मा होनो ओंखाम हटेलफोरनि बेफोरनि ओ गला होनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जास आरो ना दा बर'फ्रा बिजनेसाव गोबां दावगाबाय दा उम जेब्ला समनिफ्राय जोङो ओ जोङो आलादा मोनसे रायजो मोननाय जादोंमोन अब्ला समनिफ्रायनो ओ बर'फोरनि थासारिया एसे सोलायबोदों होननानै आङो ओ बुंनो हायो मानो होननानै बुङोबा नैरोजा थाम मायथाइनि सिगांनिफ्राइथ' जोंनि बर'फोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिसिनमोन माने
औ औ औ
दा जों नैरोजा नैरोजा थाम मायथाइयाव जेब्लाबो ओ बि टि सि गोरोबथा खालामनाय जाबाय बे गोरोबथा खालामनायनि फ्राय माने बर'फोरनि रांखान्थि हालोदा एसे साबस्रांबोदों आरो माने दा बिजनेसनि खेत्रआवबो जोङो ओ मोजाङैनो मोजां माने गुबुन गुबुन ओ जायगासिम जेरै जोङो गुवाहाटिफ्राव थांनानै बा टाफोराव थांनानै बिजनेस खालामहैनो हानाय बा गुबुन गुबुन जायगा दिल्ली इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनो माने सौहैनो हाबाय आरो माने बिजनेसनि खेथ्र'आव
औ औ औ नोंथाङा ओ थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ नोंगौ जोङो ओ जेब्ला जोङो बर'फ फोरनि गोदोनि रांखान्थि आरो दिनैनि रांखान्थिखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि स समावथ' जोंहा ओ रांखान्थि होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओ नंगौ जोङो दिनै रांखान्थि होननानै बुङोब्ला जों धोनि आरो गोरिबनि खोथाखौसो जों बुजिखायो। जेब्ला मानसिनि आखायाव रां रु थागोन अब्ला बे मानसिया धोनि होनो सानो आरोना मानो होनोब बुङोब्ला जोङो दिनै थांना थानायाव जोङो ओ जा जामुवा बेसाद बा बायदिसिना जोङो नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो रांजोंसो जोङो ओ बायनो हायो एबा रांजोंसो जोङो बेफोरखौ मोनजोबनो हायो बिनिख खायनो दिनैनि समाव जायनि आखाइायाव रां रुफा दं बि माने बेखौ दोहोनि होनना सानना लानाय जायो आरो ना? फाय जोङो बेखौ नायनो थाङोब्ला जुदि जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बर'फोरा दिनै जा थासारियाव दंमोन बेनिख्रुइ जों दोहोनि होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय जोङो जिहेथु बेवनो जोङो थानानै ओ संसार जाग्रा हारि जेराव जोङो जानो लोंनो थाखाय जोंहा जेनिबो आंखाल लानो गैयामोन गोदोनि समाव। जोङो जानो थाखाय जोङो अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फिसियो हांसो फारौ बायदिसिना जोङो गोदोनि समाव जोङो जेबो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा आबाद फोथारफोरा जोंहा गुवार गुवार थाखोमोन जेराव जोङो माइ आबादफोरखौ जोङो नांनायनि बांद्रायसो गायनानै लायोमोन। बोसोरसेनि थाखाय जोङो सोरबा बोसोरैनि थाखाय बिदिनो जानाय लोंनायनि नि थाखाय जेबो आंखाल गैयामोन गोदोनि समाव। बायदिसिना बिफां लाइफां जों फिथाइ सामथाययानो जा बायदिसिना मैगं थाइगंआनो जा दिनै बारियाव थाङोब्लानो जोङो लाइ लाफाब मैगं बेदर ना बेदर बायदिसिना जोङो आरो लोगोसे जोंहा फुख्रि थाखायो जेराव जोङो ओ नाफोरखौ मोनो लोगोसे बेनो जोङो ओ ना बेदरनि खोथा जेराव जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो थांबानो जोङो ना गोरै, ना, मागुर, खुसिया, खांख्राइ बायदिसिना गांजे आरिखौ जोङो मोन बोयोमोन इफोरबायदिनो जों जुदि ओ गोदोनि जुदि जोङो हाबाफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हाबाया जोंनिया ओरैबायदि गाजा गोमजायै जायोमोन जेराव जोङो नानि ओंखामनि खाइ बेदरनि आलि जौनि फु्रि बायदिसि सिना जोङो बिदिनो जाबाबो बो जाख हाया लोंबाबो लोंथ्र' हाया बिदिनो जोङो बर' जायै लोङै जोंहा जेबो माने जिंगायानो थायामोन माने जेबो टेनसनखौनो लायामोन जोंनि ओनसोलफोराव बर' ओनसोलफोराव जोङो जायै लोङै जोङो उन्दुना थायोमोन जौ लोंनानै लामाफोराव बेफोरबायदिनो रंजा बाजायै बैसागुफोरावबो थायोमोन जिहेथु जोंहा बै समाव जोंनो जेबो थाखा फैसा नाङा रां खावरि नाङा जोंहा जिहुथे एग्रे बेग्रे जोंनो जि नांगौ जिउआव बे जोंहा गासिबो दंखाजोबो नाथाय जोंहा लासै लासैनो ओरैबायदि मोनसे जेंनाया फैयो जेब्ला जोंहा बिगियान जौगायो जेब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया साननो हनो गोरों जायो बा साननो हनायाव जौगानो हमो अब्ला जोंनियाव बिगियाननि माखासे खायसे खायसे दजेमफोरा जोंनिया गोहोम खोख्लैदों जेराव जोङो फैसा नङाब्लानो जेबो जाया जालांदों जेराव दिनैनि समाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ट्रेक्टर टर बायदिसिना जोङो लोगोसेनो बायदिसिना जोङो हाजिराफोर लानो गोनां जायो नाथाय गोदोनि समाव जोङो माबा मोनसे खामानिफोर मावोमोनब्ला सासेआ सासे जोङो हेफाजाब होलाय बेफोरबायदिनो जोङो जेबो रां रुफा फैसा जोङो नाङामोन नाथाय दिनैनि समाव जुदि जोङो न'निफ्राय जुदि बहाबा बायजोआव ओंखारलाङोब्लानो जोङो दिनै रां रुफा नांगौ जायो दिनै जोङो थाव बायदिसिना जोङो थाव जाग्रा लोंग्राफोरखौ जोङो दिनै जानो थाखाय जोङो फैसाखौहाय खैनांगौ जायो लोगोसेनो जों जुदि ओ दिनैनि समाव जोङो जो गोदोनि समाव जाबायदि जोंहा सोलोंथायाइ बिथिङाव जोङो दावगानो हायाखै। बा जोंनि ओनसोल जोंयो सोलोंथायफोरा मोनहैयाखैमोन नाथाय जोङो दिनैनि समाव जों सोलोंथाय लानो थाखाय जोंहा गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायो जेहेथु जोङो गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्लासो जोङो ओ मोजांनायदो। इओ सोलोंथाइखौ मोननो हायो लोगोसेनो जों सानसे समाव ओरैबाय ओ जोंनि रांखान्थिनि थाखायनो जोङो खायसे सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायाखैमोन गोजान गोजान जायगायाव थांनानै ओ औ जोंनि ओनसोलाव जिहेतु सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो ओ दावगानो हायाखै जेराव जोंहा स्कुल बा मोजां ओ इउनिभारसि थि भारिनस सुथुसु फिन गैयामोन बेनिथ थाखाय जोंहा गोबां गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन जेराव जोंहा रांखावरि बिथिङावबो ओ गोबां आंख थाव गोलैदोंमोन। जिहेथु ओ जोङो ओ रांखावरि बिथिंजों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ मानसि नङा। बा जोङो ओ हारि नङा जेराव जोङोदि दिनैनि समाव। नाथाय ओरैबायदि मोनसे ओ जेंना फैबाय जेराव जों गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै सेंग्रायानो जा सोरबा बोराय बोरायफोराबो दिनै खामानि मावनो थांनो गोनां जादों। दिनै मानो होनना बुङोब्ला गामि सिङाव थाबाय थायोब्ला दिनै रांखावरि गैयोब्ला जोङो बेवहाय गावनि जिउखौ फोथांना लाखि नोलो हाला बेनिखायनो दिनै गोबां मानसियानो ओंखारबोदों बा दिनै जोंनि बर'नि ओनसोलाबो एसे रांखान्थियारि बिथिङाव ओ दावगानो हमबाय जिहेथु दिनै जेराव जोङो ओ गोदोनि समाव ओयो गोग्लैसोनानै थानाय नुयोमोन जाय रै रंजा बाजा दाखालि दिनैनि समाव जोङो गासैखौबो माने गावबा गाव खामानियाव जोङो ओ बिजि जानाय थानायखौ नुनो मोनो जिहेथु जों दिनैनि स जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि ओ आबादानो जा बा बायदिसिना दुखानानो जा गलायानो जा बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोन जों लोगोसेनो दिनै ओ जोंनि ओनसोल जोंनि बर' हारिखौ जुदि एसे जौगाहोनो हादों होनना बुङोब्ला बेखौ आङो बांसिनानो आङो ससियेल मिडियाखौ ओ मदद होदों होनना बुं
सिन औ माने ओ जोङो ससियेल मिडियायाव नाय नानै माने ओ गुबुना माबादि रांखावरि आरजिगासिनो दङ जों बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बे बेनि गेजेरजोंनो जोङो ओयो बैनि आइदियाखौ लानानैनो जोंबो रांखावरिखौ माबायदि आरजिनांगौ बेनि बेनि आइडियाखौ लानो हायो नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
उम
जिहेथु ओ जोंना दिनै ओ गोबां ओ रायज्लायबाय जोङो ओ गोदोनि माबायदिमोन ओ जोंनि रांखावरियारि बिथिङाव आरो दिनै माबायदिहाय सोलिगासिनो दङ'। दा जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ औ